औ खोनादों औ ओं
औ बुंनो हागोन दे बे समाव
ओ नोंथांखौ आङो ओ एसे ओ बिदिनो रायज्लायनो होननानै कल खालामनाय जादों बिदिनो साइकेलनि सोमोन्दै रायलायनो होननानै आं ओ नोंथांखौ बिदि फन खालामनाय जादों ओ रायलायजागोन नामा?
औ रायज्लायनो हागोन ओ नोंथाङा माइक्र'फनखौ एसे सिमावनो नाङा
औ।
औ जागोन दे अब्ला नोंथाङा नोंथाङा बुंग्रोनो हागोन दे
आं बुंग्रोनोसै ओ साइकेल होनोबा बे मोनसे ओ लहा आरो बेबायदि लहाफोरजों बानायनाय आरो ओ बिदि साखा होननानै बिदि बनाय बे साइकेला जाबाय ओ साखा मोननै थायो आरो बेयाव ओ बेलफोरबो होनाय जायो आरो हेन्देल थायो पेदेल थायो जि पेदेलखौ ओ साइकेलखौ सलायनोबा मानसिया गाखोनानै बे पेडेलखौ बुनो गोनां जायो अब्लासो साइकेला ओ सिगांथिं आवगायलाङो आरो बे साइकेलजों ओ गोजान जायगाफोरावबो हान्थिनो हायो ओ बिदिनो आरो साइकेलाव सानै सानै मानसि गाखोजायो ओ आरो साइकेला ओ बेफोरबायदिनो जेन्स साइकेलबो दोङो आरो लेडिस साइकेल बेफोरबायदि ओ आरो गुबुन गुबुन गियार गोनां साइकेल बा बेफोरबायदि साइ केलबो दानि जुगाव ओंखार नाथाय गोदोनि दिनखौ नायोमोनब्ला जों गोदोनि दिनाव बेफोरबायदि साइकेल होनो बुङोमोनब्ला बेफोरबायदि लेडिस साइकेलफोरबो गैबाङामोन नाथाय जेन्स साइकेल जिखौ जेन्स साइकेल होनना बुङो। आ हौवाफोर सालायग्रा साइकेल बेल' दङमोन आरोना आरो बिदिनो आ साइकेला बिदिनो टायारफोर दङ आ जि साखा मोननै बेयाव टायार टिउब जिखौ बार सोनानै आ मोनसे साखायाव बेयाव ओ बार सोनो गोनां जायो आरो बार सोयोब्लासो ओ बे साइकेलखौ सलायनो हायो आरो बे साइकेलजों ओ गोबाङानो बेफोरबायदि दिनैनि दिनावबो गोबां मालफोरखौ रोगानाय फिसा फेनला माल रोगानाय बा मिलफोराव माइफोरखौ लानो थांनाय जेन्स साइकेल बा हौवाफोर सालायग्रा साइकेल बेफोराव जों लाना थांनायखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो ओ सिगांनि बोराय-बुरैफोरा दा बो ओ जायफोरा मटर बाइक गारिफोरखौ सालायाखै सालायनो रोङा बिथांमोना दाबो साइकेलखौनो सलायनानै बिदिनो जिउ हान्थिबाय थादों दायो बे समाव आं नोंथांनो होबाय एसे साइकेलनि सोमोन्दै आंनो फोरमायनो हागोन नामा?
औ नंगौ नोंथाङा जि बाथ्रा बुंलांदों
नंगौ ओ दिनै अब्ला आंङो बे समाव साइकेलनि सोमोन्दै रायलायनो ओ साइकेला ओ गिबि गिबि खेबाव साइकेल औ ओ ओ जिदाइनजौ जिस्नि मायथाइयाव ओ जार्माना जार्मानावहाय ओ बेरुन काल बन देरिस होननाय सुबुङा बानायदोंमोन आरो बै टाइमावहाय साइकेला मा होनगोन ओ बिदि ल'हानि नङा मोन बै टाइमाव खारदों बानाय मोन बांसिन बिबाङानो खारदो बानाय जानाय मोन आ खाद जों बानायदोंमोन आरो बै टाइमाव दानि जिबायदि साइकेलफोर बेबायदि महर नङामोन गोदो साइकेला गोदोनि साइकेला जोबोर आलादामोन ओ अब्ला जों साननो हायो नै बे नैरोजा नैजिद' माय थाइयाव ओ माबायदि साइकेल सलायो सलायो आरो अब्ला बै दिहुनजेननाय साइकेल जिदाइनजौ जिस्नि मायथाय सयाव जि साइकेल दिहुनजेनदोंमोन ओ‌ जार्मानयावहाय अब्ला बै समनि साइकेला माबायदिमोन बे माने जोबोद फारागथि दङ आरो बे साइकेल दिहुन गिरिया गोबां बाथ्रा साननानै दिहुनदो जानांगौ आरो बिनि साननायनि गेजेर जोंनो दिनै बिनि दिहुननायनि गेजेरजों दिनैनि दिनावहाय जोंहा जोबोर मोजां जादों ओ जोबोर गोरजोंनि खामानि मावनाय अ ओं गोरलै जादों जेरैहाय जोङो बजारफ्राव थाङोब्ला माबा दखानफोराव थाङोब्ला बे साइकेला जोंनि थाखाय जोबोर मोजां खामानि बाहायदों जेरैहाय जों थाबायना थाङोब्ला जोङो गोबां सम ला अ मोन आरो खस्थ' जायोमोन नाथायब्ला साइकेलजों जोङो एसे थ गोख्रै मोनहैयो आरो बेयो ओ दिनैनि जुगावहाय साय खेला साइकेलनि ओ खेला दुलाखौबो जों नुनो मोनो गोबां दामि दामि साइकेलफोर गंसे साइकेल करल थाकानि साइकेलबो जोङो नुनो मोनो दिनै दिनाव आरो जोङो हाजारनि सायकेल साइकेलबो नुनो मोनो जेरैहै थाम रोजा नैरोजा बाजौ बेफोरबायदिनि साइकेलफोरबो जोङो नुनो मोनो दिनैनि साइकेला ओरैबायदि महरनि जाबाय ओ हाजोआव सलायग्रा साइकेल आरो नैबे अन्थाइफोराव सलायग्रा साइकेल बार प्लेन लामा एरियायाव सोलिग्रा साइकेल आलादा आलादा बिभागनि साइकेल बानायनायफोरखौबो जोङो नैबे मुगायावहाय नुनो मोन्दों आरो साइकेलजों जोङो बांसिनानो जेब्ला जों उन्दै सम दायो स्कुलफ्राव थाङो अब्ला स्कुलाव थांनाय समावहाय जोङो साइकेल बेखौनो बाहायनायखौ जों नुनो मोनो ओ नाथ नाथाय गोदोनि जुगजों जे जेरैहाय गोदो माने ओ जेबा नाइनटिन सेन्सुरि जेनेबा नाइनटिन नाइनटिन ओइटिफरनिफ्राय नाइनटिन ओइटि बा नाइनटिन नाइनटिन बे सेनसुरि फोरियावनो जेनेबा बे टाइमाव ओमफाय‌ बांसिनानो साइकेलखौ बाहायदोंमोन गोबां बिबांनि मानसिफोरा बे साइकेलखौ बाहायदोंमोन नैरोजा ओ दाइन फोरालागै बांसिनानो बाहायदोंमोन आरो माबा नाथायब्ला दिनैनि बे मुग बैयावहाय साइकेलनि बिबाङा एसे खम जालांदों मानोना जोंनि लागै गोबां मटर साइकेलफोर फैबाय गोबां गारि गराफोर फैबाय बिनि थाखायनो साइकेलनिफ्राय जोङो एसे गोरलै थाब मोनहैनायखाय बा एसे बोलो होनाङि इनारजि बाहायनाङि खाय बोलो बाहायनाङि खाय जोङो थाव सोनानै खारग्रा बायदिसिनानि ओ मटर साइकेल फोरखौ जोङो मोननो हादों अब्ला आङो बेसेबांखिनि बुंनानै नोंथांनो आङो हो होनाय जाबाय
औ ओ नोंथाङा जिफोर बाथ्राफोर बुंलांदों बेयो थार आरो नंगौ आरो जों नुबोबाय थादों बिदिनो ओ गोबां जों जेब्ला दिनैनि दिनाव नायो गोबां साइकेल सलायनायफोराबो खम जालांदों जों नायनो थाङोब्ला दिनैनि दिनाव ओ जायफोरा सिगांनि आबै आ जायफोरा आबौमोन आबौफोर जागोन जोङो बेफोरबायदि मानसिफोरखौ जोङो दिनै सलायनाय नुयो साइकेल मानोना बिसोरो ओ दिनैनि दिनाव जिफोर गोदान थावजों बनानै थाव सोनानै खारग्रा मथ टरफोर बेफोरखौ सलायनो रोङैलाय दिनैनि दिनावबो जों साइकेलफोरखौ सलायनायखौ जों नुनो मोनो आरो नखराव गंफा गंफा साइकेल थायोमोन सिगांनि दिनाव बेहायबा दा दिनैनि दिनाव जोङो मबेबा मबेबा नखरफोराव जोङो ओ साइकेलख जों नुनो मोनला गंसेबो साइकेल जों नुनो मोनला सोरनिबा सोरनिबा नखरफोराव नाथाय गुबुन गुबन सोरनिबा सोरनिबा नखरफोराव दाबो गंफा गंफा बेफोरबायदि सायकेल साइकेलफोर दं आरो लोगोसे बेफोरबायदिनो मटरफोरखोबो लायो आरो जायनि नखराव साइकेल गंसेबो गैया बिसोरबो मटर फोरखो बायना लाबाय जि थाव सोना खारग्रा आ बेफोरबायदिखौ बायना लाबाय जिहेतु बे साइकेला एसे बोलो होनानै सलायनांग नो नोंथाङा जि बुंलांनाय नोंगौ साइकेला ओ बोलो होनानै सलायनो गोनां जायो आरो बिदिनोम साइकेलखो गावगायनि बोलो होनानै आथेंजों ओ बिनि पेदेलखौ फिदिङोब्लासो साबो गिदिङो बिनिखायनो एसे बोलो होनांनायखाय आ जायफोरा आ‌ हागौ बे साइकेलखौ गारनानै आ बेफोरबायदिनो मटरफोरखो बायना लादों आरो बे मटरफोरखो सालायदों आ बे मटरफोराव थावफोरखौ सोदों आरो सालायदों आरो दिनैनि दिनाव जों बेफोरबायदि साइकेलखौ नायनो थाङोबा जों गुबुन गुबुन बिभागनि जों साइकेलफोर नुनो मोनो गुबुन गुबुन आलादा साइकेल जेरैहाय लेडिस साइकेल जि साइकेखो सिख्लाफोरा सलायो आरो जि जेन्स साइकेल जिखो हौवासाफोरा सलायो बेफोरबायदि साइकेलफोर ओ दोङो लोगोसे गथ'फोरसनो सलायनो गथ'फोरनि थाखायबो बेफोरबायदि आ फिसा साइकेल बेफोरबायदि गनायनानै होनाय जादों मानोना गथ गथ'फोरहा बिदि आ मटर सथरफोर सलायनो हानाय गोहो बोलोफोर जाया बे समाव बिनिखायनो फार्स जागायजेननाया साइकेलानो सा सासे आ मानसि हिसाबै जोनोम लादोंबाबो आ सायक केलखोनो सलायग्रोनाय जायो बिमा बिफाफोराबो दानि जुगाव ओ थाखा फैसा थानायलाय ओ गावनि गथ'नो बे साइकेल फिसाफोरखौ बायना होयो आरो ओ बे समाव आं नोंनो होबाय आरो साइकेलनि बिखय होनबावनो
साइकेेलाहाय साइकेला गोबां रोखोमनि दोङा नोंथांमोना नुदों लेडिस साइकेल जेन्स साइकेल नथायब्ला दिनैनि जुगावहाय दिनैनि बे मुगायावहाय गुबुन जायगाफोरखौ नायोब्ला जोङो इसेबां बिदिखौ नुनाय नङा न'आव गोबाङा जोङो ओ ओ गुबुन जायगाफोरावहाय जों मोनसे स्टाइलनि साइकेलखौनो जेंट्स खौबो आरो लेडीज खौबो खौबो बाहायनायखौ जों नुनो मोनो नाथायबा जोंनि नैबे बर' हालामावहायब्ला ओ हिनजावफोर सालायग्रा आलादा हौवाफोर सालायग्रा आलादा बे बेहाय जों नुनो मोनो खिन्थु अल अल क्लास सिक्स क्लासिक साइकेल खौसो जों नुनो मोनो। नाथायबा दानि मार्न जुगनि साइकेलखौहाय जों आलादा नुयो आरो बियो जोबोर मोजांबो सालायनो। दा सायखेलावहाय ओ ओ रि थायो गल गल मोननै आरो बेवहाय टायार होनाय जायो लाबा राबारनि राबार माने राबारखौ सावनानै एसे बियो बे एसे वेस्ट टाइप नि बे लाबारा एसे आलादा जायो टायारनिया आरो बिनि उनावहाय बे टिउबाव टिउब बानायो बे टिउबा एसे पाथ्ला बे बेलेग जायो।
दिफारेन्स दिफारेन्स जायो आरो बे टिउबावहायनो हावा सोनानै बेखौ ओ रिङाव ओ बेजों सालायनाय जायो आरो बे रिंयावहाय स्पकफोर थायो स्पकआ बायदि बायदि रोखो आरो बिसानो सिटफोराव राबार जों बानायजानाय गुरै सब जजानाय थायो आरो हेन्देलफ्रा लहानि बिदि लहानि मेटेलनि जायो आ अब्ला रायज्लायनायखौ आङो बेसेबांसिखिनियाव दोनथ'बाय गोबां दंबावो अब्लाबो दोनथनो सानबाय।
रायलायना मोजां नांबाय बे साइकेलनि सोमोन्दै जों गोबां सोलोंनो हाबाय ओ साइकेला मारै जायो बेखौ ओ रायलायना आं दोनथबाय हामबायसै। नोंथांनिसिम।
हामबाय होनदों नोंथांखौबो।